खानादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों खोनादों।
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा आं दिनै नोंथांजों गामि आरो सोहोरनि फारागथिनि बागै एसे सावरायनो सानो नोंथाङा बेनि थाखाय राजि ने?
अ नोंथां सावरायनो हागोन।
अ बिदिब्ला मा होनो ओरैनो नोंथाङा गामि आरो सोहोरनि ओ सोहोराव बबे मोनसेखौ नोंथाङा बांसिन साबजानाय मोनो?
आं खिथाफोरखौ बांसिन सानजानाय मोनो
अ
नोंथाङा
आं गामि गोबांसिन साबजानाय मोनो। दे होमब्ला नोंथां बिदिब्ला जों मा होनो नोंथाङा गामि नोंथाङा सोहोर जानानै ओ रायज्लायदो आं गामि जानानै गामि जानानै रायज्लाय रायज्लायनोसै जा फारागथिखौ जों बेयाव मा होनो बेखेवनोसै।
अ आं बिसोर औ आं राजु नोंथां आं सोहोरनि बागै खोन्थानोसै नोंथाङा गामिनि बागै खोन्थादो।
अ औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ मा होनो नोंथाङा सोहोरनि आबहावानि बागै एसे खोन्थादो।
सोहोरनि आहवाखौ बुंनो थाङोब्ला बारा दानि जुगाव माने मोजां नङला माने गारि मथर बा इन्डास्ट्रि गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रिनि बारहावाया इन्डास्ट्रिनि बारहावाफोरानो बारखौ गुबुंले खालामजोबलांबाय माने दाना मा होनो टाउनफोराव गारि मथरानो बारा जायोना बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा बारहावाखौ लेथ्रा खालामजोबलांबाय।
आरो बेबायदिनो इन्डास्ट्रिफोरखौथ' मा बुंबावनो बेफोरनिफ्रायबोथ' बहुद गुबुंले बार ओंखारो जाय माने आबहावा बारहावाफोरखौ एकदम गुबुंले खालामजोब्बाय गोग्गो नंला आरोना बारा। बेबायसा बुंनो हागोन नोंथाङा गामिनिखौ खोन्थानो हागोन ना।
औ नोंथांनो हागोन औ बिदिनो गामियाव एसेबां सोरनि बायदि जोंहा आबहावाया एफा गुबुंले नङा बिदिनो मा होनो जोंना बार ओ गामियाव बाराबो बिदिनो गोग्गो जायो बेजों लोगोसे बिदिनो जेब्ला नोङो गामियाव बिदिनो फुङाव थाबायलाङो बिदिनो दाउसिन दाउलाफोराबो बिदिनो ओ बिरथिंलाबायो फैलाबायो बिदिनो ओ मेथाइ खनलाबायो गामिनि जा बे मा होनो मिथिंगायारि नुथाय बेखौ नुनानै माने गोसोआ गोजोन मोनो आरो ना।
औ औ
नोंथाङा मा होनो जोंङो मा होनो इमप्लयमेन्टनि जेनेरेसन जा बुङो माने बेनि बागै सोहोराव माबायदि बेखौ एसे खोनथादो। साख्रि बाख्रिनि खोथाखौ बुंदों आं नोंथां
अ औ बुजि मोनदों साख्रि बाख्रियाथ' सोहोराव अ माने अपरचुनिटिसफोरा बारा होननो हायो आरो ना गामिनिख्रुइ बांसिन सोहोराव माने नोङो साख्रि बा साख्रि बाख्रिखौ बांसिन मोनसिनगोन माने बे नङा बेवहाय माने गेदेरानो जा फिसायानो जा नोंथाङा फिसा माने साख्रिखौ मावनो हागोन आरोना। दा जोंना सोहोराव बुंनो थाङोब्ला बेयाव गोबां शपिं मल दं बेफोराव नोंथाङा फिसा फिसानि साख्रिखौबाबो मावनो हागोन आरो गेदेर गेदेर बुंनो थाङोब्ला गोबां गेदेर अफिस बा इडास्ट्रिस फोर दं जेराव नोंथाङा बेफोरावबो साख्रिखौ मोननो हागोन बेबायदिनो गोबां माने ओ अपरसुनिटिस थायो आरो ना गामिनि ख्र‌इ आं माने बेखौनो बुंनो हा गोन आरोना जे बांसिनहाय माने ओ साख्रिया माने मोनसिननो हायो आरोना।
अ बाट जोंना जेनेबा जोंना गामियाव बिदि एसेबां साख्रि बाख्रिनि खाबु जोंनाव एसेबां थाया माने गामियाव बिदिनो जिबायदि जेबो मा होनो गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर ओ मा होनो दारिमिनफोरबो गैया नालाय बेनि थाखाय बिदिनो साख्रि बाख्रिनिफोरा बिदिनो ओंखारनाय जाया। जोंनि गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो टाउन स्लाव टाउन स्पलफ्राव थांनानै खामानिसो मावहैनाय जायो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो मानिबा दारिमिन कारखाना बेफोराव बिदिनो थां नानै मावहैयो। बिदिनो गामियाव बिदिनो साख्रि बाख्रिनि जा बे बेफोर खमाना जुये माने बिदिनो एल पि स्कुलफोराव मोनसे मोननै बिदिनो मा होनो जोंहा पस्ट ओंखारो बेयावबो बेसा सानैल'सो मोनबाय नालाय बाखि गोन बाखि बिदिनो गैयानोजागोन आरोना आरो बेजों बिदि बेजों लोगोसे फुख्रि आरो बिदिनो मा होनो सोरबा सोरबा नार्सारिबो मावो खिन्थु सोहोराव जेसेबां मा होनो साख्रिनि खाबु दं बेसेबां जों नुनो मोनो आर ना गामियाव
औ औ
बिदिब्ला मा होनो नोंथाङा मा होनो जा सोलोंथाइ औ
गामियाव ओ माने आबादारि मावनाया बांसिन जायोना नोंथां?
औ गामियाव औ गामिनि गाहाय मा होनो जि खुंनायनि राहायानो आबादानो जाबाय नालाय बिदिनो गामियाव बाखि जेनेबा बाखि जिराद जेरै साख्रि मावनाय बेफोरदि माने खम आरोना आबाद मावनाया बांसिन जायो। माने न'फ्रोमबो न'फ्रोमबो बिदिनो आबाद मावनाय जाखायो बेजों लोगोसे बिदिनो साख्रि मावनायनि आरो फरायनायनि बिबाङाबो खमानो नोंथाङा बिदिनो सोलोंथाइ जा इडुकेसन बेनि बागै माबायदि माबायदि ओ मा होनो खाबु बे खाबु बे खोन्थादो नोंथाङा सोरनिखौ
जोंनावथ' सोलोंथाइनि खाबुआ आ गोबां मोजां होननानै बुंनो हागोन मानो होनोब्ला बेयाव नोङो जा सोलोंथाइ लानो गोसो बेखौनो नोंथाङा मोनगोन नोंथांनाव बुहुत खाबु दङ जों नोंथाङा माने जेसेबां फरायनो गोसो बेयाव मोननो हागोन आरो ना माने स्कुलनिफ्राय लाना कलेजनिफ्राय लानानै आरो मास्टार्स खालामनोबा बा पि एइस डि खालामबा सब माने नोंथाङा बेयावर खाबु मोनजोबगोन आरोोना सोलोंथाइया माने आरो बेयाव सा साबसिन जायो सोहोराव बुंनो थाङोब्ला मानोना बेयाव मोजां मोजां फोरोंगिरिफोर थायो साबसिन माने फोरोंगिरिफोरा मोजाङै फोरोङो आरो बेवहाय अ आरो माने स्कुलफोर फरायसालि जाय बुंनो थाङा्ला फरायसालि फोर जोबोर मोजां जायो बेवहाय जोबोर मोजां खाबु होयो फोरोंगिरिफोरा जोंनो फरायनायनि मोजाङै जोंखौ सोलोंथाइ होयो जों माने जुदि फोरोंगिरिफोरा जोंनो मोजां मोजां एडभाइस होयो माने स्कुलनि उनाव फरायसालि माने जोङो कलेजाव माबायसाहाय मोजाङै फरायहैनांगौ जों मा फरायनाया मोजां जागोन जोंनि थाखाय जोंनि इयुनाव मा फरायनानै गेदेर मानसि जाहैनो हागोन बा जों इयुनाव फरानायनानै माबायदि साख्रि लानो हागोन। बेफोरखौ जोंनो फोरोंगिरिया मोजाङै बुजायनानै होयो। माने- जों बेबायदिनो आरोना नोंथाङा एसे फोरमायना होदो गामिनि बागै
अ बिदिनो गामियाव सोलोंथाइया एसेबां मोजां नङा बिदिनो गामियाव गामि -गामि ओनसोलफ्राव बिदिनो मा होनो फरायसालियाबो खमानो आरो मा होनो फरायसालिमा आरो बिदिनो - फरायसालिमायाथ' खमानो लोगोसे गेदेर गेदेर आरो जेबाना गेदेर आरो फिसा बिदिनो जा- दिडिग्रि आरो बिदिनो ओइस एस नि बेफोरखौथ' गैया बेफोरथ' गैखायानो बुंजायो। जा फरायसालि दं बेयावबो गामि गामि गेजेरफ्राव बिदिनो गुदि फरायसालिल' दङ। गुदि फरायसालि होनोब्ला एल पि स्कुलाव दङ बेजों लोगोसे बिदिनो ओनसोलाना ओनसोल मोनसे मोननै बिदिनो गोजौ फरायसालि दङ। ओ बेवहाय बेवहायबो बिदि बिदिनो- गामिनि फरायलयावबो एसेबां जाबायदि जानांगौ हिसाबै बे एसेबां जानांगौ जानांगौसेबां माने जोंना- सोलोंथाइया मोना आरोना बिदिनो गोबां एफा एनैल' जायखौ जोङो हमना लायोबा मा होनो जाय रां मास्स लानानै फोरोङो प्राइभेट स्कुलफोर बिसोरनि रुजिनायनायाव बे बेफोर खम जायो आरो माने। माने सोलोंथाइनि जा कुवालिटि जा बेफोरो खम जायो। जायो आरो ना बेजों लोगोसे बिदिनो। ओ जा गामिनि गामि खाथि खालानि